औ।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां।
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनि आंबो नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ। दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ औ दार सावरायनो हागोन नोंथां।
औ दा दाथ' दैज्लां बोथार नोंथां। दा दैज्लां बोथोराव गाहायै आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा बर'फ्ररा जोंडों माइ आबादखौनो बा बेबादि बिदिनो माइ आबादखौ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि मावो आंनो नोंथाङा आंनि एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
दा ओ नोंथां सोंनाय बायदिनो आङो एसे फोरमायनोसै माइ आबाद जोङो मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो मा नांगौ माइज्लि नांगौ नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
माइज्लि जेन'बा जोङो माइज्लिखौ मा खालामनाय जायो माने जाय गुथिया माने माइनि गुथिया जेन'बा गोग्गो बा गो माने गोग्गो। बेखौ जों सालिख'नानै बा जों जावख'नानै जों बेखौ मा खालामनाय जायो माइ गायनो थाखाय जों बेखौहाय माने दोननाय जायो आरोखि सायख'नानैहाय। दा दोनखांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामनाय जायो बेखौ जोङो सानथाम बा साननैनि थाखाय जों बस्थायाव सोनानै बबेबा मोनसे दैयावहाय जों सोमहाबनानै दोनो।
औ।
दा सोमहाबनानै दोनखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बोखाङो। दा बिनि सिगां जों मा खालामग्रोयो जा जायगायाव जोङो बा जा हायावहाय जोङो जा दब्लायावहाय जोङो माइखौ गायगोन बा खोथियाखौ फोगोन नङा होमबा बेखौ जोङो मा खालामो दोखो दोखो जोङो हालेवनानै लायो आरोखि। बेबायदि आरो दा हालेवनाय होननानै बुङोबा हालेवनायाबो जों सिगां सम बहाय जोंनि आबै आबौमोना मा खालामोमोन मोसौजोंनो हालेवोमोन। मोसौजों हालेवनानै खोथिया फोनाय माइ गायनाय बेखौ मोसौजोंनो मावजोबोमोन गासिबो। खिन्थु दानि जुगावहाय जोंनिया मा खालामो माने बुंनो थाङोबा आरो बांसिनानो ट्रेक्टरजों हाललिवौ नङा होमबा नोंथां?
औ-औ।
दा बेखौ जोंना दोखो दोखो हालेवखांनायनि उनावहाय बै जानाखि माइज्लि सोमनाय दैयाव जे सोमनानै दोनदोंमोना नोंथां? बेखौ मा खालामो जोंनिया माने सारनानै होयो बेखौ बर' रावाहाय जेन'बा फोनाय होननानै बुङो। दा जेनेबा फोखांनायनि उनावहाय दा जा जायगायाव जोङो माइखौ गायगोन जों बेखौ मा खालामनाय जायो गिबियावनो जों हालेवनाय जायो। जाय गिबियाव हालेवनायखौ जोंना मा होनो खाहायनाय होननानै बुङो नङा होमबा? खारायनाय जोङो फिनसे हालेवनानै जों बेखौ मा खालामो दोनो। जेब्ला सानसेमहालागै जोंनियााहाय जेन'बा खोथिया माने खोथिया जौवआ बाराया गाय गायजानाय समसिम जाया अब्लासम जोंनिया मा खालामो जेन'बा जों दै सोनानै दुब्लिखौ जोङो गुरै बानायनाय जायो। दा बुरै बानायखांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामो फेन हालेवनायनिखौ जोंना सामार होनाय होनो नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोंनिया मोसौजों मोसौजों नङाबा ट्रेक्टरजों जोंना बेखौ हालेवनाय जायो गोदोनि समावथ' जोंनि न'खरावहाय मा थायोमोन बर' न'खरफोरावहाय हालिनै हालिथार जोंना मोसौ थायोमोन दानि जुगावहाय जों मा खालामसै माने गोनोखोआरि आदबजोंहाय बा टेक्न'लजिजोंहाय जोङो मा खालामो माने ट्रेक्टरजों जों हालेवनाय जायो सेकेण्ड टाइम जेब्ला हालेवगोन हालेवखांनायनि उनावहाय जों मा खालामबाय जायो गिबियावनो जोङो जोंनि जायनाखि दुब्लिनि आलि नङा होमबा नोंथां? बै आलिखौ जोङो फोसाब नानै लायो जायखौ जोङो बर' रावावहाय जो आलि दाननाय होननानै बुङो दा जों आलिखौ दान खांनायनि उनावहाय आलि दानखांनायनि उनाव जों मा खालामनाय जायो माने फिनै हालेवखांनायनि उनावहाय जोङो फिनथाम जेब्ला हालेवगोन जायखौ जोङो बर' होनाय होननानै बुङो माने फिनथाम हालेवनायखौहाय बर'खौ जखांनानै माने जों हालेवखांनानै जोंङो मा खालामनाय जायो माने जों आलिखौ खोनाय जायो। दा आलिखौ खोखांनानै जोङो माखासे साननि थाखाय जों आलिखौ राहोनो थाखाय दोननाय जायो। दा बै दोनखांनाय दोननाय समावहाय जोंनिया मा खालामो जाय खो थियाखौ जों सिगां समाव फोदोंमोन नङा होमबा नोंथां? दा बै खोथियाखौ जों मा खालामनाय जायो माने जोङो गामिनि माखासे माने सुबुंफोरखौ बा सोरबाया खामला हाजिरा लानानै बा सोरनाबा न'खराव जुदि गायग्रा मानसिया बुरजा हिनजाव मान बुरजाबा बे खोथियाखौ मा खालामनाय जायो माने फुनानै लाग्रोनाय जायो गिबियावनो दा फुखांनायनि उनावहाय जोंनिया लास्टआव मा खालामो फुखांनानै जोङो बै खोथियाखौ जोंङ दुब्लियाव लांगोन दुब्लियाव लांखांनायनि उनावहाय जों मा खालामो माने फिनब्रे माने फिनब्रै हालेवगोन आरो माने फिनब्रै हालेवोबा जोंनिया मा खालामगोन बेखौ फोमोननाय होननानै बुङो। दानि जुगावथ' जेन'बा जोङो साबसिन ब्रैसिमबो जों हालेवलायला जों ट्रेक्टारजों होयोब जोंना खनसे खन हालेव होनाय जोंना दखु दु जायो नङाोमबा नोंथां? हाब्रु जानानै फैयो गायजाथाव जानानै फैयो खिन्थु बै समावहाय जेब्ला जों मोसौजों हालेवोमोन। माने मोनसे दुब्लिखौ जोंङो फिनब्रैसिन हालएवोमोन आरोखि बेबायदि आरो दा हालएव खांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामगोन जेब्ला जों फोमोनगोन। फोमोननाय समावहाय जोङो गायगोन बेखौहाय गायखांनायनि उनावहाय जोङो जेन'बा साननै सानथाम जोङो हाखौ राहोनानै जोङो मोजाङै दै सोगोन। दै सोखांनायनि उनावहाय जोङो माखासे जोङो दै बेनो नांगौ बायदि हासार नांगौ बाददि जोंनो बेनोहाय एम्फौ जानो हायिनि थाखाय जों माखासे रासायनक माने माखासे टेक्न'ल'जि बाहायनानै बा माखासे जों मेसिनजों मुलि बायदि बायदि जों सारनानै होनाय जायो। जाहाथे जोङो जोंनि मावनाय जानाखि मुलाम्फा बा जोंनि जायनाखि मावनानै मोननांगौ फिथाइ जों बेखौ बांसिन मोनो बा खहा जाया बिनि थाखाय जों मा खालामनाय जायो मुलि सारनाय जायो। दा बेखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो नै दान बा नै दान खावसे दाननि उन बेवहाय जों मा खालामनाय जायो माने बिबार जों मोनो बिबार मोनखांनायनि उनावहाय जोंना जेन'बा फिथाइ थायो फिथाइ थायखांनायनि उनावहाय जों बेखौहाय माने उनावहाय हानाय जायो आरोखि बेबायदि आरोखि दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोनजों माबायदि रोखोमैहाय गायो?
औ नोंथां। दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो ओ गायो दा मोनसे मोनसे मोननै ओ आयदाफोरा एसे आलादा दा आं नोंथांनो जोंनि जायगायाव दि बोरैहाय ओ आबादखौ मावो आं नोंथांनो ओ फोरमायनि दा जोंहा गाहाय आबाद बर'फोरनि गाहाय आबाद बुंनो बुङोब्ला जोंहा माइ आबादखौनो होननानै बुंनो हायो मानो होनबा जोंहा माइ गायनो साखाय गिबियावनो जोंनो हा नांग्रोगोन हा गैयाबाथ' जोङो बबेयाव गायनो नङा होमबा नोंथां? हाया ओरैबायदि जानांनौ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा जाय जायगायाव दै थायो बा ओ एसे दलहा बैफोरबायादि जायगायाव जोङो बांसिन माइखौ गायनो नांगौ आरो। बाराद्राय बोरि बा दै थायै जायगाफोराव जोङो माइखौ गायोब्लाबो जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हाया आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो एसे दलहा जायगाफोराव माइखौ गायनो नांगौ। दा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदि माइलि नांग्रोगोन जोंनो गिबियावनो माइलिया जोंहा गो-गोदोनि दिनाव गोबां ओ आलादा आलादा दंमोन नाथाय दा गुबुन गुबुन ओ जोलैनि बा मुंनि ओ ओ माइलि खारबाय दा जिखियानो जाया मानो जाय खिजाया नोंथांनि ओ बे सायख'नायनि सायाव सोनारो ओ बेबायदिनो जायखिजाया मोनसे ओ जा माइ-माइखौ बा माइलिखौ सायख'नानै जोंहा गिबियावनो जोङो दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा ओ जा गुग्ला बा जुजाय थायो थादेरो बेखौ जोङो गिबियावनो जाव खान जावनानै जोङो बै जुजायखौ एक्सट्रा खालामनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो एक्स्रा खाम खांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ फाथोनि बस्थायाव सोना लानाय जायो। सोना लानानै जोङो मोजांहाय खाथेनानै जोङो बेखौ फख्रि बा जाम्फै बेबायदिनो दैमाफोराव मोनसे ओ ओ गन खानानै बेयाव खानानै सोमनानै दोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो सोमखांनानै जोङो ओ जा ओ जाय जायगायाव जोङो फोगोन बेखौ जोङो
औ औ
गोदोनि दिनावथ' जोंहा बुंनो थाङोबा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहाबो गोदो ओ बेबायदिनो मोसौजोंनो हालौवोमोन बेबायदिनो ओ नांगोल जुंगाल लानानै फुंनि ओ थाम बाजि ब्रै बाजियावनो ओंखारलांनानै जोङो हालौवहैनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंहा ट्रेक्टर ओंखारनायलाय दा ट्रेक्टरजों गोरलैयैनो थाब बा थाब फोमोनो हानायलाय बेनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टरखौ बाहायो आरो दानि जुगाव दा बुंनो थाङोबा जोंहा मोसौ हालिया गैलानो होननायखौ जों बुंनोबो हायो आरो नोंथां। दा गोमालांबायानो होनांगोन दा बेबायदिनो जोङो गिबियाव ओ खेबनै बा फिननै हालौग्रोनानै लायो जों जोंनि जाय याव नोंथां फिननै हालौवखांनायनि उनाव जोङो ओ जाखिनि हाग्रा बा आलिगुदियाव हाग्रा थायोना नोंथां बेखौ दानना जोङो आलिफोरखौ मोजां खोनानै लायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेखौ खोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव दै सोनानै दोनो दै सोनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ बेयाव जाखिनि ओ हाग्रा दंमोन बैफोरो ओ जोंहा सेवलांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो सेवखांनानै जोङो ओ सानसे बा साननै थाखाखांनायनि उनाव जोङो आरो बेखौ फिन मोजांहै एवग्लिजोबनानै जोङो हरसे दोनगोन आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ गोजौ गाहाय जानायखौ जोंहा बेबायदिनो ओ जोंनि दा जेरैहाय रटार होनोना नों बे हालुग्राजोंनो जोङो समान खालामनानै बेखौ समान खालामनानै दोनखागोन आरो। जोङो ओ मोननाय लोगो लोगोनो बा फो-फोनाय नङा मानो होनोब्ला जोंहा बाराद्राय ओ बेबायदिनो हालु गोदानाव फैयोब्लाथाय जोंहा जोंनि जा माइ बेग गर बेयो बाराद्राय सिङाव थाङो जोंहा रज'बोनो गोबाव स सम लायो बेनि थाखायनो जोङो लोगो लोगो फोआलासिनो फिन अखानायै फैयो आरो जों नोंथां। बेबायदिनो बोखांनानै जोङो बे दाबोर बा खेरखाफोराव लानानै जोङो बेबायदिनो स्राय थ्राय सारनानै फोयो आरो नोंथां। बे जाहाथे सिरिबाङै गोलैयो बेनि थाखाय बेबायदि सारनानै जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां। बिदि फो-फोखांनायनि उनाव जेब्ला जलायसेसो जायो अब्ला जोङो जोंनि जायगानिफोरा जोङो जेरैहाय फेसेव हासार गोबोरखि हासार बा रासायनारि हासार जेरैहाय ओ इउरिया बेफोरबायदिखौ सारनानै होयो नोंथां। बेबायदि होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बे खोथियाफोरा सोमखोर सोमखोर ओ गोथां आरो एसे गसा बारायो बेनि थाखाय जोङो ओ थाब देरनायनि बा गसा बारायनायनि थाखाय जोङो बेखौ ओ सारना होनाय जायो आरो बेबायदिनो जेब्ला फु फुजासिम जागोनन बा फुजा-फुजानाय जाजासिम जोङो खावसे जाय जायगायाव गायगोन बेयाव जोङो ओ हालौवनानै लागोन आरो नों थां दा आं सिगाङाव बुंलांनाय बायदि जोंहा गिबियावनो ओ फिननै एवग्रोयो बा खारायग्रोयो आरो खारायग्रोनानै जोङो आलि दाननानै आलि खोनानै लायो आलिखौ खोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो खोथिया फुजानाय जायोब्लाथाय जोङो बेखौ मोजांहाय फोमोननानै बेयाव फुनानै गायनाय जायो आरो नोंथां। दा जोंहा आरो गोदान ओ आदबजों जोङो जोंनि जायगायाव आबाद मावनायखौ आं नुनो मोनदों दा नों थांनो आं एसे फोरमायनि बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा ओ खोथिया ओ बेबायदिनो माइलि ओ फोलाया आरो नोंथां। दा जेरै जोंहा गिबियावनो ओ जा माइखौ गायगोन बा माइखौ लागोन जोंहा साय ख'नानै गिबियावनो लाबाय लानानै सोमनानै लाबाय सोमनानै लाखांनानै जोंहा खेबसेनो खोथिया बारि बा खोथिया फोयालासेनो जोङो खेबसेनो हालौखाजोबनानै जोङो फोमोननानै जोङो बेखौ ओ खेबसेनो फोयो आरो नोंथां जोंहा गायलायनाय गैया बेबायदिनो ओ बेखौ जोङो आस्रााब होनाय होयो होनो नोंथां बेबायदि आदब जों जोंहा दानि जुगाव बांद्रायखौ मावनायखौ आं नुदों बा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिया बाराद्राय जालांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो मानि थाखाय जालांदों होनोब्ला जोंहा ओ गोबां जा हाजिरा खामला बेफोरनि रांफोरा बांबाय ओ रां खावरिनि आंखालफोराव जोंहा बैफोरबायदि आदबजों बांसिन ओ माइ आबाद मावनायखौ आं नुदों आरो नोंथां दा जोंनि जायगायाव बैफोरबायदि आदबजों बुहुद मावनायखौ आं नुदों आरो नोंथां दा जोंना जेरैहाय ओ माइ हानायावबो जोंहा बुंनो थाङोबा मानसिया हानो मोनला बा हाला होननायखौनो बुंनो हायो आङो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंनि जायगायाव गोबां मेसिनारि कम्बाइन फैयो माइ जाय जोंहा माइखौ गावनो हायो आरो माराबो होखायो आरो नोंथां बैफोरबायदि ओ मेसिनफोरा जोंनि जायगायाव फैनानै बा जोंनि माखासे मानसि बेफोरखौ बेखारनि जेंनायाव खोलैदोंबो होननानै आं बुंनो हायो आरो नोंथां जोंनि जायगायाव बेफोर बेबायदि ओ माइ आबादखौ मावनानै सोलिगासिनो दं आरो नोंथां
औ-औ नोंथांनिफ्राय बुहुद खोथा मोनथिनो मोनबाय माखासे खोथा सोलोंबायबो गुबुन-गुबुन जायगायाव गुबुन-गुबुन आबाद मावो नालाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ